हेलौ नोंथां। औ नोंथाङा खोनादों दा ना?
औ खोनादों।
औ नोंथांनाव सम दं नामा दा?
औ दङ' दायो।
माखासे मा होनो दानि जुगनि गोदान मुगानि आबाद मावनायफोरनि बागै फंनैसो माने फोरमायनानै खिन्थानो
औ औ औ हागोन।
खोनथालांदो दे होमबा नोंथाङा
औ औ ओ दानि सोलिबाय थानाय एबा दानि मुगानि आबाद मावनायखौ एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ नों
ओ दा दायोथ' ओ सोलिबाय थानाय दायो थासारियाव गोबां बेबायदिनो माइ गायनायनि माइनि आबाद नोंथाङाबो मिथिखाय जानोहागौ?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ दायो गोबां बेबदिनो सुबुंफोरा ओ एबा मानसिफोरा बेबदिनो माइ गायनो हमबाय दायो जोंनि ओनसोलाव
औ औ
सानै बेबायदिनो माइ गायजेनो हमबाय आरो ना।
औ सोलिगासिनो दं।
औ आरो गोबां सुबुंफोरा दाबो ओ बेबायदिनो माइ गायनो मोननायखौ जों नुनो मोनाखै। बेबायदिनो अखा अखाफोरनि जाहोनै माने अखा गैयैनि थाखाय बेबाय दिनो गोबां सुबुंफोरा दाबो माइ गाय जेननो मोनाखै आरो अबावबा अबावबा जायगाफ्राव। दायो जोंनि ओनसोल थिं बेबादिनो साफा सानैखौल' जों बिदिनो औबा बिबादिनो दला दै बिथिंल' जोङो माइ गायनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि खाथि खालायावहाय बांद्राय जों गायनायखौ जों नुनो मोनाखै।
औ।
जोंनि थाखायथ' माइ आबादा जोबोद गोनांथि जोंनि थांना थानाय समाव। जोङो जोङो सोलिबाय थानाय समावहाय जोंनो माइ गैयाब्ला जोंना माइ आबाद गैयाब्ला जों बोरै थांना थानो। नङा होमबा नोंथां? औ जोंनि सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय लाइपआव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बे आबादा। आरो आरो गोबां बेबायदिनो आबादफोर मावो जोंनि ओनसोलावबो। बेबायदिनो गोदान खेथि होन ओ गोबां बेबिदिनो गोरान खेथियाव बेबिदिनो आलु, फान्थाव एबा बेबिदिनो बानलु गायो। गोबां बेबिदिनो ओ माबा बेस-बेसरफोर फोलाबायो। एबा बेबिदिनो सबाय हानि सबाय, सबाय बिमा गोबां बेबि दिनो आबाद मावो आरो जोंनि ओनसोलाव। बेबिदिनो गोबां आबाद मावनायावबो गोबां खस्थ' जा-जायो। जों गोबां बिबदिनो खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आबादनि गेजेर जोंनो गोबां बेबिदिनो सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खुंलांनो हमदों। जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो गावनि गथ' गथाइ एबा न'खरखौ बेंलांनो हमदों। गावनि गथ'फोरखौ बेबा- दिनो फोरोंलांनो हादों। एबा न'खरखौ बेंना नै जौगालांनो हमदों बे आबाद मावनायजोंनो।
औ
जोंनि ओनसोलाव ओ नोंथां बेबादिनो गोबां ओ आइजोफ्राबो बेबदिनो आबाद मावनानै खस्थ'यै बेबदिनो गावनि न'खरखौ जों खुंलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। गावनि फिसा एबा हौवाखौ सोनारालासिनो बिबदिनो ओ गावबो खस्थ' खालामनानै बिबदिनो हाजिरा एबा आबादफोर मावनानै गोबां माने खस थनि गेजेरजों गावनि गथ' गथाइफोरखौ फोरों फोरोंलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव। औ आरो बिबदिनो दानि जुगावथ' गोबां आबादावहाय बिदिनो मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो। बिबदिनो गोबां आबाद मावनायफ्रावहाय गोबां मुलिनि जाहोनैसो आबादखौ मावखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो बिबदिनो आबाद मावनायावहाय जोङो बांद्राय मेडिसिन एबा मुलिखौ जों इउस खालामब्ला जोंनि थाखायनो खहा आरो ना औ गोबां जोंनि देहाफ्राव जोंनि देहाफ्राव गोबां बिबायदिनो खहा खोख्लैयो बिबदिनो जों बांद्राय मुलि बाहायोब्ला जों बांद्राय बेबायदिनो ओ बांद्राय मेडिसिनफोरखौ जों सारबाय थायोब्ला जोंनि जानायफ्राव लोंनायफ्राव खहा जायो आरो जोंनि मोदोमफ्राव गोबां बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोरखौ जों बेबायदिनो मैगं थाइगंनि गेजेरजोंनो गोबां बेमार जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ गोबां बेमारफोर अन्थाइयाव स्टनस जानाय बेबायदिनो बायदिसिना बेमारफोर बेरामफोरखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव
औ नोंथां नुदों
औ ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि बागै
औ आंबो फंनैसो बिनि बागै फोरमायना होनोसै नोंथाङाथ' माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखालांजोबबायानो आंबो माने माने फंसे फंनै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों आरो
औ औ
दानि जुगावथ' आरो आरो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ मुलिजोंनो बाहाय जोबनाय जायो आरो माने
औ
गासैबो माने बिबारनिफ्रायनो लानानै माने मुलि सारखायो आरो हायावनो आरो माखासे गायैनि सिगांनो हायावनो मुलि हो होखाना लानाय जायो माखासे सुबुंफोरा बेफार खालामनो थाखाय मैगं थाइगंनि खेथि खालामनो थाखाय बिदि खेथि खालामो दानि जुगाव आरो बिबारनिफ्रायनो मुलि जाहाथे एम्फौ नाङा बिबारनिफ्रायनो मुलि होखानाय जायो आरो थाइजासिमावथ' गोबां मुलिखौनो बाहायो जों बेफोर मुलिखौनो जानानै जोङो गोबां खहाबो जानाय नुदों आरो जोंनि देहा सोलेरफ्राव माखासे जेरैबायदि बानलुआनो होन बानलु सिब्र' गोरान खेथि होनोबा बानलु सिब्र' होन आरो माखासे जोगोनारफोर नुनो मोनो आरो कफिफोर आरो जिंखाबु हल बेफोर गासैखौबो माने आजिखालि जुगावथ' रावबो मुलि होयाबोनो मैगंखौनो मोनला होननायसो जाबाय माने माने गोरलैनिफ्रायनो माने मुलिजोंसो गासिबो बेफोर मैगंफोरा देरनायजोब जाजोबबाय आरो आरो माखासे जोंनि गामियारि ओनसोलाव मोननाय होनोब्ला जेरैबादि दिंखिया मैगं दङ सिब्रु दङ एलाइसि दङ मान्दे दङ माना मुनि बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरा जोंनि थाखाय मोजां आरोना जोंनि माने बे बेफोरबायदि मैगंफोरा जोंनि थाखाय खहा गैया माने माखासे बेफोर मैगंफोरा मोजां मोजां मोजां माने माखासे न'आव गायनायलाय जों बांसिनथ' बांसिन गोबां मानसियानो न'आव गायनाय मैगं लकेल मैगंखौनो मोना माने आजिखालि गासिबो माने हाथाय बाजाराव थांनानै बायनाय गोजा मैगंफोरानो आरो जोंनिया दा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनाय जायो आरो दाथ' माइ आबाद सोलिगासिनो दं जों बे माइ आबादखौबो दानि जुगाव हासार गैयि जालांबाय हाफोरानो बिनि थाखाय जोङो बेयावहाय माखासे आजिखालिथ' गासिबो मैगंनिनो माने टेस्ट खालामजोबो एग्रिकालसाराव माने बायदिसिना मुलि गासि बो बुस्थुनिनो बानायजोब्बाय आरोना बेफोरनिनो माखासे जोङो लाबोनानै माखासे गोरों गोराफोरनिफ्राय सोंनानै बे बे मुलिखौ बाहायोबा बेाबायदि जायो माबायदि मोजां जानो हागोन बेखौ नायनानै जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरो आजिखालिथ' हाया माइ गायनोबो हासारानो गैला जाबाय नालाय बेयाव मा होनो खोथिया फोयिनि सिगांनो जोङो बेफोर इउरियाफोर खौ जोङो सारनानै लाग्रोनाय जायो आरो माने माने आरो गायनायावबो एम्फौ एनला होनाय जायो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर जों गोबां खस थ'यै जोङो खेथि मावो सान्दुं अखा मालाबा अखा सिजानानैबो मालाबा सान्दुं गोसायावबो थानानै जोङो बे आबादखौ जोङो दिहुननाय जायो जोंनि बे जायगायाव थानाय गामि एरि